हेलौ हेलौ। औ।
हेलौ।
अ हेलौ खोनादो खोना हैदों ना आंनि आवास
खोनादों ना?
अ खोनादोंदे नोंनिखोबो
औ
हम
नोंथाङा मा खालामदोंदा?
आङो दङ नै ओरैनो
जिरायनानै दंखायो
माथोखौ बारा मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां
अ दङ दे आङो बायजोआवनो जिरायना दङ रायलायजागोन दे।
ओ
रायज्लाय जागोन दे खोनादोंना माथो आंनिखौ आवाजखौ?
बाहाय लासै लासैबो खोनादो
अ खोनाहैदो ना खोनायोैद'
बहुद बाहाय लासै लासै खोनादों
उम उम मानोबा बिदि जादोबा।
मिथिया
दे एबार खोनाबायना क्लियार जानाय खायाखै माथोआ।
माबायथ' थफिख नि सायाव रायलायनो सानदों?
ओ नोंथाङासो ह'ग्रोदो नालाय नोंथाङा सो हरग्रोदो ना
बारा मोजांखो खोनानाय मोनाखै।
ओ नोंथाङासो हरदो ना नोंथाङा मा टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदोंखौ रायलायदो।
हा
नोंथाङा टपिकखौ लादो मोनस
टपिखन्थ' आंबो बाहाय बोरैबा माबाबाय थादों र'
ओम
माखो रायलायबा मोजां जागोन सानबाय थादो।
ओ
ओरैनो आबादफोरनि बागै रायजलाय जागोन नामा?
ओ दे रायलाय ओन दे
ओंदे माबानो दैज्लांनि आबाद बागै
उम
खोनादों
खोना खोनादोना खोने अ'खोनाबाय अ' दे दे
ओरैनो दैज्लांनि आबादफोरनि बागै बाहाय एसे फोरमायना होदो नोंथाङा।
आङो
अ
जेनेबा दैलांनि आबादावथ' मेनलि आबादानो जायो माबायानो जायो आरोना माइआनो जायो नालाय। दाथ' गायनाय फुनायनिबो दिनखा
उम
माइखो जेनेबा माइ गायनो थाखाय फार्स्टावनो जोंङो ओ खोथिया गायनो थाखाय जोंङो माइलि लायग्रो नांबाय बाजाराव बिदिनो माइ लायना फैबाय जोंङो मा माइ जोलै गायो बिखौ गायनानै ओमफाय ओरैनो माइ गायनायनि एसे आलादा एसे माबायाव एदिनो दब्लायसे फिसा एवनानै जोंङो एहायनो फोयो आरोना माइ बाजारनिफ्राय लाबोनो माइलिखो एहायनो गारनानै होबाय फोबाय ओम ओमफाय फोखांनायनि उनाव एसे एसे खिलि होबाथाय माने एहाय एसे जौनायनि माने भिटामिन सारना होनाय जायो आरोना।
औ
मुलि सारना होननाय जायो एनिफाय जेथिया जौबाय जौनानै गायजानाय जाबाय अब्ला बै माबाखो जेनेबा ओ फोथाराव जेनेबा गायनो लागाखो जोंङो ट्रेक्टर दात आगोलाव थ मोसौजों एवोमोन नालाय दाथ' आदा इनजिन फैबाय नालाय देत ट्रेक्टरजोंनो एवनाय जायो आरो ना
औ औ
खोनादोना नोंथां
ओं ओं जानो
दा ओमफाय ट्रेक्टरजोंव एवनानै फोमोननानै एनिफाय एदिनो जेनेबा खोथियाखौ फुबाय फुनानै ओमफायो बे फोमोननाय जायगायाव लांनानै ओमफाय एदिनो गायनानै होबाय आरो ना। गायना नै एनिफाय खोट जेनेबा माइआ एसे माबा जाबोबायना एसे गोजौ गोजौ जाबोबायना अब्ला माइआव हाग्रा जायो आरो ना बे हाग्राखो फुनांगौ जायो। बेखौ फुना होबासो एसे गब्लयो आरो ना
औ
फुखांनायनि उनाव एसे हासार भिटामिन सारना होबावबाय आरो ना एसे मोजां जाब बोनायनि
औ
बेनिफ्राय जेब्ला माइआ बिदां ओंखारो अब्ला एम्फौ जासोगार ना। बिदिनो जायोना एम्फौआ। बेहायबोसो मुलि सारो खायसे मुलि सारो खायसे मुलि सारो आरो बांसिनानो सारो। ओ नेफाय जेथिया मोन मोनबाय आरो ना बै मुलि साखांनायनि उनाव माइ ओंखारबाय नालाय बिदां ओंखारबाय नालाय। इदिनो मास मोन थामसो थानानै ओमफ्राय मोनबाय आरो मोननानै ओमफ्फ्राय जोङो बिदिनो जोङो माइखो हानानै लाबोबाय न'आव ओमफ्राय बिदिनो दोनथुमफैबाय एसे फोरानबाय मुथिहायो नालाय। मुथिखौ फोरान फैबाय। ओ दोनथुमनानै एनिफ्राय
ओरैनो खायफाया ओरैनो टेक्टरजों नायो।
उम बांसिनानो आगोलावथ' माबासो नायोमोन मो सुदनाय नालाय इन्जन गयोमोन नालाय ओमफ्राय दा मो खौ जे दा मोसौजों नाला आरो नाथाय दा ट्रेकटरजों जाबाय। टेक उम उम। उम ट्रेक्टर ज नाखांनायनि उनाव माइखो एसे फोरानस्रोनानै सौहैबाय आरोना ओमफाय बे माइरं ओंखारबाय बे माइरं जोनो जोङो सोब खालायजोबनो हायो आरोना। नोङो जोमायबो संजागोन एमावबो देजागोन। बिदिनो अन लाबो जाजागोन। ओंखामबो संजागोन। बुहुद गोबांथार माबायाव खामानियाव होयो आ रोना बे माइरंआ माइनिफ्राय मोनै माइरंआ।
औ।
बेनिफ्राय नोंथाङा आबादनि सायाव दैलां बोथोरनि आबादनि सायाव एसे बिबुंथि लाखिनानै होबावदों नोंथाङाबो।
नुबाय थानाय जेरै जों दै आसामाव नालाय जोंना बांसिन आबाद मावनायानो जाबाय माइ आबाद। बांसिन स्निजिनिसोनि बांसिन जौखोन्दो मानसियानो माइ आबादनि सायाव सोनारा दों आरो ना। माइ आबादा गोनां मानोबा जोंनि जोंनि जिउ खांनाय रावाव थार माने जों ओरै बायसा जोना बांसिन मेन जामुआनो जाहायबाय ओंखाम।
उम उम।
बे ओंखाम बे ओंखामखौ जोङो माइनिफ्राय मोनो आरोना। माइखौ जोंङो गिबियावनो ओरै फैसा। माइग्लि माइलि दङो माइलिखौ दैयाव सोमना दोनो सानसे बा साननैनि थाखाय। बे सा सोम खांनायनि उनाव ओ सोमखांनानै बोरियाव थिखांनानै दोनो आरोना। बाहाय ओरै गाजा हरनायनि थाखाय बेनि उनाव बेखौ थिखां खांनायनि उनाव ओरै गिबियावनो खोथिया दुब्लि फोथारखौ बेखौ फो थाखाय ट्रेक्टर बा मोसौ एवग्रोना लायो आरो बेखौ एवखांनायनि उनाव मोजांङै जिथियानखि फोजानाय जागोन होमबाना बेखौ फोनानै साननैसो बा मास मोनसेबा मास देर मासफोरनि गेजेराव बियो जेब्ला। गायजानो हानाय जायो। गायजानो हानाय जाबा जोंङो गिबियावनो माइ गाय नो थाखाय ट्रेक्टर बा माजोंबा जायखि जाया माबाजों एवग्रोनानै मोजाङै फोमोनग्रोना लायो आरो दुब्लि फोथारखौ बेनि उनाव जोंङो खोथियाखौ फुयो फुनायनि उनाव गोबां आइजो बा आइजो फोरा जेरै दुब्लि फोथाराव गायो आरो गायनानै गायनानै आराम माबानानै जितियानाखि साननैसो
होमबानिया जोंङो आराम दे बेयाव खायफाया हा
आरो खायफा दुब्लि फोथाराव जेरै हाग्रा जायो बेफोरो बेफोर हाग्राखौ जोंङो फुना होनांगौ होनांगौ आरो जेब्ला गिबि बेफोर हाग्राफोरखौ फुयो होमबानिया माइ फोथारफोरा बाहाय मोजां जाबोखाङो आरो।
उ उ
मोननै बा मोनथाम दान मोनथामसोनि उनाव माइआ जेब्ला बिबार बारो बे खमायाव गोबां एम्फौ जानो नागिरो आरोना खस्थ' नस्थ' खालामनो नागिरो बेफोरखौ बेफोरखौ बुथारनो थाखा खाय जोङो जेरै मुलि बाहायनाय जायो गोबां रोखो मनि बेफोर मुलिखौ होनाया जो जोबो सि जोबोर गोनांथार आरो मानो होनोबा बि बेफोर एम्फौफोरा गोबां खहा खालामनो नागिरो। बेनि उनाव बेफोरखौ माबाखांनायनि उनाव जायानिखि माइआ बाहाय मोना मोनां जायो अब्ला बेखौ साननैसोबा सुनानै हानानै जोङो न'आव लाना फैयो आरो फोथारनिफ्राय बांसिनाथ' दाना गोबां सुबुंफोरानो जेरै मेचिन फैबाय नालाय मेचिन दोनो हायो आरो खायफाया मानसियानो हायो नालाय बेनिफ्राय लाना फायनानै जोङो न'आव मानसि हाखांनायफोरखौ लाना फायनानै मेचिनजों नायो आरो बे नाखांनायनि उनाव मोजाङैनो रा फैबाय राखांबाय नाखांनायनि उनाव जोङो ओरैनो सोरबा खायफाया खायफाया मा नो दुलि बा मा होनो बाख्रिफोराव सोना दोनो। आरो खाय ओमफ्राय आरो फानो आरो ना बे फाननाय मुलाम्फा लानो थाखाय। न'खर बेफोरो फाननानै माइ फाननानै रां मोननायफोरा न'खर सुंनायफोराव गोबां हेफाजाब होयो आरो।
नोंगौ नोंगो
इनिफ्रायनो नोंथाङा बुंलाय मा होनो बेसे दो माइनि अनगायै जोङो मा मा आबाद मावो।
माइनि अनगायैथ' जोंहा आलु खिथिबो मावनाय जायो आरोना। न दैलांआव मावग्रा जाद नोंथाङा मानि उम दैलाङाव मावग्रा ना मेसेङाव मावनायखो सोंदो नोंथाङा ओ जायखि जाया आबाद जोंहा आलौबो मावनाय जायो आरोना आलौ थ' जोंनो मेन नांथारगौ खागौ नों नोंथाङा मिथिखागौ ओंख्रि संबाथाय। आलु नङाबानो ओंख्रिया गोथाव जाया आरो ना। आलौ होथारनांगौ जायो उम ओमबै आलौ आलौफोरखौबो जोङो गायनो हायो जेरै माइलिखो जोङो फिथाइखो खानानै फोराननानै बेनिखायनो बेगरखो जोङो जावैनानै फुलि बानायनानै ओ‌ गा-गायबानो माने बै फिफां फिफां जायोना बै बेगरानो। बेनिफ्रायनो आरो जोङो आलौखौ मोनफिनो आरोना फिथाइखौ मोनफिनो बेनिफाय बे आलौखौबो जों फानहैनानै बाजाराव गोबां मुलाम्फा लानो हायो। गोबां मुलाम्फा लानो हायो जोंहा आलौ निफ्रायबो न खर खुं संसार जानायफोराव इदिनो सहाय खालामो आरोना।
औ दे नोंथां होमबा न' टाइमाबो जाबाय।
ओ ओ दे नोंथां उम उम उम दे सार।